हेलौ
हेल' खोनादों?
ओ खोनादों।
ओ मा खालामदों मा खालामदों? नोंथांनि आवाजखौ खोनानो मोनाखै।
खोनायाखै हेलौ
औ दा खोनाबाय।
अ।
दा खोनादों।
औ नोंथाङा मा मावदों दायो?
आङो दा नै लामा खाथियावनो दङ' न'नि लामा खाथियाव। नोंथांङालाय अबाव दं?
आंबो नै न'आवनो दङ'।
मा ओंख्रि जाखो?
जोंहा मैथाजों नासोमोन।
ए।
नोंसालाय ओमफ्राय?
जोंहा दालि ओमफ्राय आ बानलु बाथोनसो।
उम।
ओमफ्राय मैथा बाथोन।
ओमफ्राय नोंथाङा दासान्दि मा मावगासिनो दङ' ओरैनो?
आंङो दासान्दि न'आवथ' गायनाय-फुनाया जोबथ'बाय नालाय ओमफ्राय हाजिरा गायगासिनो दं आरो। न' खाथि-खालायाव नोंथांङालाय मा-मा मावदों?
उम बिदिनो आंबो गायनाय-फुनाय बोथोर नालाय दायो।
औ गोसोम जाजोबथारबाय नोंथां आंहाथ'।
ओमफ्राय बिदिनो नोंथाङा फरायनायफोरनि फारसे जेनेबा
हा
नोंथांनि फरायनायनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन नामा? नोंथांनि फरायनायनि सोमोन्दै खोन्थानो हागोन नामा होनदां?
फरायनायनि सोमोन्दै?
औ
नोंथांनि आवाजखौ खोनायाखै।
हेल'
औ औ बुं दे।
खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों।
नोंथांनि फरायनायनि सोमोन्दै खोन्थानो हागोन नामा होननाय?
आङो दा सेकेण्ड यार फाइनालखौ होखांबाय नालाय एबार दा गोदान गोदान फरायसालियाव थांनो नागिरदों आरो
औ
मुं मुं लिरहैबाय बे फरायसालियाव
नोंथांमोना गायखांबाय फुखांबाय नामा?
हा गायथ'वाखैनो।
ए जोंहाबो नै गायखांबाय गायखांनायालाय ओमफ्राय जोंहाथ' दै लामासो नालाय बान्दो दब्लायसेसे दङ। बेखौ गायबोनांगौ आरो ओमफ्राय दैया दिनै देरना होलायबाय नोंथां नोंथां मोनिथिं दैया देरगोनना देरा?
देरदों न'आवनो हाबफैजोबदों जोंहाना।
एह जोबोद खस्थ' जायोना नोंथां?
औ औ
उम
ओमफ्रायो नोंथांमोनहा जेनेबा गायनाय फुनाया खोनादोंना नोंथां?
हेल'
फुनायालाय बिदिनो
जेनेबा हालेवनायफोरा मोसौजों हालेवयो ना टेक्टरजों हालेवयो?
हालेवनायालाय ट्रेक्टरजोंसो हालेवो आजिखालि नालाय मोसौजों रावबो हालेवथ'ला नालाय
नोंथां मोनिथिंलाय माजों हालेवो?
जोंनिथिंबो इदिनो सोरबा हानायफोरा ट्रेक्टरजों हालेवसिगोन सोरबा हायिफोरा बिदिनो मोसौजों हालौवो।
औ
मोजाङानो होनबा ना नोंथां?
औ
हेल' नोंथां
औ खोनादों
नोंथां नोंथां औ दासो खोनादों नोंथांनि न'खराव मोजाङानो ना?
औ गासैसिबो मोजाङैनो दङ।
ओं
आंनि रायलायनायखौ खोनायाखै नामा नोंथाङा?
खोनादों खोनादों।
उ
गासिबो न'आव दंजोबो न'खरनि मानसिफ्रा? नोंथां
हेल'
हेल' गासैबो न'आव दंजोबो न'खराव?
न'खराव दंजोबो गासैबो।
ए मोजाङानो ना होनबा नोंथां?
औ मोजाङै दङ।
औ
आंनि रायलायनायखौ मोजाङै खोनायाखै नामा नोंथां?
खोनादों खोनादों।
उ
नै आंखौ लोगोफोर लांफैदों न'आव
महाबा थांनो ओंखारदों नामा?
औ लोगोनि न'आव थांनो ओंखारदोंमोन आं माबा मोनसे मांगायदोंमोन। बेखौ लायनो थांनो नागिरदों आरो आंखौ लोगोफोरानो लांफैदों।
माथो मांगायामोन नोंलाय?
माथो मांगायामोन नों?
हेल' नोंथां?
हेलौ?
आं रायलायाखै। आं रायलायाखै, नोंसोरनाव सोंनायाना आं रायलायदिया आं रोङाखै बानायना होदो दा। हेल'? औ नोंथां नै आं लोगोनि न'आव थांनो नागिरदों।
अह। मा ओ बेसे गोजानाव? औ खोनादो खोनादों।
औ आं लोगोनि न'आव थांनो नागिरदोंना आरो।
गोजानाव ना खाथियावनो?
औ गारि सायावसो गाखोनाय जासिगोन नै, दावराव जासिगोन एसे।
हेल' नोंथां? हेल'?
हेल' नोंथां।
खोनादोंना हेल'?
औ बुंदे।
नोंथांनि रायलायनायखौ माने मोजाङै खोनाफैयाखै आरो।
मा ओंख्रि जाखौ नोंथां? मा ओंख्रि जानाय?
जोंहा मैथाजों नासोमोन।
एह। लोगोनि अन थांनो नागिरदों आङो।
औ। ओ खै मिनिटसो लागोन बायदि? औ खोनादों।
ओं।
लोगोनि न'आव सहैनो खै मिनिटसो लागोन होनदां? हेल'? हेल'?
हेल' खोनायाखै नामा? औ।
नोंथाङा दाबो नोंथाङा गोथौखौनो जायाखै खोमा?
नोंथांनि रायलायनायखौ मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां?
हेल' नोंथां?
जानायाव
औ
हेल नोंथां?
औ हेल'।
नोंनि आवाजखौ मोजाङै खोना फैयाखै?
औ नोंथां।
हेल' खो-खोनादोंना?
औ औ खोनादों। गामियाव बेरायहैयाखै दैबाना जानायाव?
थाङा न'आवनो जादों जाहाना न'आवनो लोमदों।
अ न'आवनो दै हाबदों नोंसा?
औ
न'आव हाबदों दैया?
औ औ
ए जोबोद दुखुनांथाव खोथा माथो।
उम
हा? स हेल' नोंथां?
औ हेल' होमबा नोंथाङा थांबाय थादोना?
खोनादोंना नोंथां हेल'
जोंहा समाबो जाबाय नोंथां। बिदिबा दनथलायनोसै नामा?
हेल' नोंथां नोंथांमोनहा मोसौ गैया?